हेल' औ नोंथाङा मा मावगासिनो दङ।
औ आं दा ओरैनो जिरायनानै दं।
अ बिदिबा दा जोङो मैगं थाइगंनि बागै रायज्लायगोन नङा होमबा नोंथां।
अ
औ नोंथाङा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो?
आंथ' न'आव जानाय होनोब्ला आङो नारजिजों अमा बेदर संनायखौ आं जोबोद गोथाव मोनो आरोना। आंथ' औ आंथ' संनो रोङा होमबाबो जोंनि आइ आइनि संनायखौ आं मोजां मोनो आरोना जानानै।
औ दे होमबा नोंथाङा नारजि बेखौ बोरै सङो नार्जिजों अमा बेदरखौ बोरै सङो बेनि बादै मोनथियोबा एसे बुंलांजागोन नामा नोंथां।
औ आं नारजिजों अमा बेदर संनायखौथ' मिथिया
औ आंनाव आइदिया गैया आरोना माबायदि सङो औ नोंथाङा संफेरबाय नामा नारजिजों अमा बेदर
औ औ औ बे नारजिजों अमा बेदरखौ थ' आङो हिनजाव माहारि हिसाबै एसेबाबो जोङो संनो गोनां जायो नङा होमबा रोङाब्ला जोंडों सिगांनिफ्रयनो बिमानि संनाय बिबफोरनि फोरनि संनाय बेयाव एसेबाबो जोङो थाफा थाफा जोङो बे ओंख्रि संनायखौ एसेबाबो सोलोंबोदों
औ औ
सोलोंनानै जोङो नायनानै लानानै मा बोरै मा होयो। माखौ होयोब्ला माबोरै गोथाव जायो बेखौ जोङो सोलोंबोदों आरो एसेब्लाबो ओंखायनो दा जोङो जे आंनि गोसोआव जेसेबां रोंगौथि दं अमा आरो नारजि संनाय बेखिनि रोंगौथिजों आङो बे नारजि अमाखौ आङो संनाय जायो आरो।
औ औ।
औ बे नारजि अमाखौबो। बोरैबा सङोबा बोरैबा गोथाव जायो बोरैबा संबा बोरैबा गोथाव जाया आरो। बेफोरबायदि सुबुंफोरा होनलायलायो आरो नोंथां औ नार्जिखौथ' अनेखथा रोखोमनि जोङो संनानै जानो हायो नङा होमबा। नोंथां औ दा जेनेबा नारजिखौ जोङो फारसेनिफ्राय जोङो बुंलांनो। थाङोब्ला आङो फारसेनिफ्राय आङो नोंथांनो आङो। फोरमायलांनोसै आरो नङा होमबा नोंथां।
औ फोरमाय
औ दा जेनेबा जोङो नारजि अमा। जोङो नारजिखौ माबोरै खालाम जेनो नारजिया मानिफ्राय जाजेनो बेखौ आङो होमबा एसेब्लाबो सुंद'यब्लाबो नोंथांनो आं फोरमायहरनोसै नङा होमबा।
औ औ
औ दा होनबा आङो बेखिनियावनो आं जागायलांनोसै नारजिखौ बोरै बानायजेनो जोङो नारजिखौ फाथो फाथो होननाय बे फाथोखौ जोङो जोंनि जोंहाथ' बयहाबो न'खराव हा हु थाखाय नङा होनबा एसेबाबो बे हा हु दंखायो नालाय बे फाथोखौ जोङो बेगर लाबोनानै फोगोन होनानै बे उन्दै समाव जेनेबा बे बिफां समनि समखौ जोङो फाथो होननानै बुङो आरो बेखौ फाथो फाथोखौ जोङो गोथाङावबो जोङो फाजा एवनानैबो जानो हायो बेफोरबायदिनो ओंख्रिफोरबो संनानै जानो हायो बेफोरबायदि आरो बेफोरखौबो जोङो खायसे खायसे ना बेदर बेफोरजोंबो जोङो बे फाथो मैगंखौ जोङो जानो हायो आरो बे फाथो मैगङानो उनाव जोङो बे बिलाइखौ रायोबा बे फाथोखौ फाथो बिलाइखौ खानानै जोङो फोराननानै दोनो नङा होमबा नोंथां बे फाथोखौ फोराननानै दोननायखौनो जोङो नारजि होननानै जोङो मुं दोननाय जाबाय आरो नङा होमबा नोंथां? औ बे फा थोयानो उनाव गोरान जा जानायखौनो जोङो फाथ नारजि होननानै जोङो मुं मोन बाय आरो दा बे नारजि बे नारजिखौ जोङो बोरै सङो होनोब्ला फार्स्ट टाइमावनो जोङो बे नारजिखौ देन्था आरिफोरबो थाया होमबा नोंथां? बे देन्थाफोरखौ आरामसे जोङो गारनानै लाग्रोनांगोन बासिनानै लाग्रोनांगोन एम्फौ एनला सिथाबनायफोरखौ जोङो आरामसे बासिना लाग्रोनानै जोङो बेखौ दैयाव सोमग्रोना लानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? एसे बे नारजिखौ खायसेया ओरैनोबो सिफ्लेनानैबो सामब्राम थाव आरि बानलु होनानैबो खायसेया ओरैनोबो सिफ्लेनानै जायो नङा होमबा नोंथां औ ओमफ्राय खायसेया बे खौ ओ जोंनि बर'फोराथ' खांख्राइ आरि बेफोरखौथ' जाखायो नङा होमबा नोंथां? बे खांख्राइफोरजोंबो खायसे खायसेया बेखौ जेंगाब जेंथाबैबाबो ओ बे नारजि बिलाइखौ होनानै एवनानै जायो आरो औ दा जोङो नारजि होनोबा जोङो नारजि अमा नोंथाङा होनदोंमोन नङा होमबा नार जिजों अमाखौ आङो जानो गोथाव मोनो औ फेब्रिट ओंख्रि होनदोंमोन नालाय दा नारजि अमाखौ बोरै सङो आं बेखौ बुंलांसै नारजि अमाखौ जोङो नारजिखौ सोमना लाग्रोखांनायनि उनाव जोङो ओ दैजों खारै एसे होनानै खारैयाबो बारा एसेल' बा बियो रुइनाय नङा नङा होमबा नोंथां एसे बुरजायैनो खारै खौ होनानै नांनायसेबां होनानै जोङो बेखौ रुनानै लाग्रोनाय जा जायो आरो गुरै जाजासिम जोङो नारजिया गुरै जाजासिम जोङो बेखौ अराव ग्लब ग्लब जोङो रुना नानै लाग्रोनाय जायो आरो बे रुनानै ला‌ खांनायनि उनाव जोङो उनावहाय होसिगोन थाव माबा बानलु हालदै होयोना होआ गाव गाबागावनि गोसो आरो। बेयाव बानलु होसिगोन खायसे आरो मस्ला मस्लि होसिगोन बेनिफ्राय बेनि उनाव जोङो बै बेदर दा अमा बेदरखौ खौ नोङो नारजि फेभब्रेट होन्दोंमोन नालाय दा बै अमा बेदरखौ जोङो आरामसे लाबोनानै जोङो सुनानै आरिनानै जोङो बे अमा बेदरखौ एवफाम एवफामनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो आरामसे सामब्राम बानलु बेनिफ्राय सामब्राम गुफुरबो होजाबाय बेनिफ्राय हाइजेंबो होजाबाय जाब्रामबो होजाबाय मस्लाबो होजाबाय बे बेफोरबायदिनो होनानै जोङो बेदरखौ मोजाङै एवनानै लाग ग्रोनानै जोङो बे नारजि ओंख्रियाव जोङो होनाय जाबाय।
औ
दा होनानै जोङो बेखौ दसे सम गोबावनो जोङो ओ बे नारजिखो जों अमाखो जों संनोसै आरो बिराद मोजाङै जोङो गोदौहोना लानोसै। बे गोदौखांनायनि उनाव जेब्लानोखि ओ बै ओ सामब्राम गुफुर, हाइजें, जाब्रां, मस्ला मस्लि होनायफ्रा जेब्लाना ओ बिज जों मि मिसाल जानानै जेब्लनोखि मोजाङै मोनो अब्लानो जो जोङो बे नारजि अमाखौ जोङो मोनबाय होननानै मिथिगोन आरो नोङा होमबा नोंथां। बेखौ नारजि अमाखौ खायसेया लाव लाव दिजेननिबो जायो खायसे आरो लाथाब लाथाब बो जायो आरो ओमफाय सोरबा जेंगाब जेंथाबा औ औ बे लाथाब लाथाबखोनो जों गोबाङानो मोजां मोनो आरो। दा ओंखायनो बे बे नारजि अमाखो जोङो मोजाङै गोबाव सम दोनहाबनानै जोङो आराम मुज जिलाइजासिम जोङो संनानै बेखौ साननै सान थामहालागै गोबां संखाना दोननानै जानो हायो आरो। नोङा होमबा नोंथां गोदोनि दिनावथ' नार जि अमाखौ साननै सानथामालागै जायो होननानै जों खोनाबोदों आरो।
अ
ओ नोंथाङा खोनादोंमोन ना साननै सानथाम दोनलायनानै जानायखौ?
आंथ' बेफोरबायदि खोनाफेराखैमोन आरो आं बेफोरबायदि खांख्राइफोरजों सामब्रामफोरजों जानायखौ आं खोनाफेराखैमोन आरोना आं दिनै नोंथांनिफ्रायसो
औ गोबां बाथ्राखौ होमबा आंनिफ्राय मिथिनाय जाबाय नोङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बे नारजिखौ खांख्राइजोंबो भाजा एवनानै जानो हायो ओरैनो
औ।
गोजाबो सिफ्लेनानै जोङो ओ जानाय थाव बिनिफाय बान लु, संख्रि, सामब्राम होनानैबो जोङो बेखौ खाजि सिस्टेमबो सिफ्लेनानै जोङो जानो हायो आरो। खाथो खाथो गोथाव मोनजायो आरो।
अ।
दा ओ ओंखायनो दा आङोथ' दा नारजिखौ माबोरै सङो माबोरै सङा नोंथांनि सेराव आङो गासिखोबो फोरमायखानाय जाबाय नोङा होमबा बे आइदियाखौ आंबो सिगांनिफ्रायनो आइमोन, आब'मोन बिसनि संनायखौ नायै नायै नायनानै आङो बे नारजि अमाखौ ओ संनो रोंनाय जादों आरो।
ओम
औ ओंखायनो आंबो बे नारजि अमाखौ बिराद गोथाव मोनो
अ ओम नो
बो माब्ला मोनगोनसो जालायलायो आरो बिदि ओम सिगांनि दिनाव आङो जायामोन उन्दै समाव बिनिफ्राय बे नारजि अमाखौ आङो ओ उनाव क्लास नाइन टेन फरायनाय टाइमनिफायसो आङो नारजि अमाखो आंनि फेबरेट होननानै नो गनायहैनाय जादों आरो
औ
गोखा नालाय जानो हायामोन ना उनाव आङो ओमफ्राय गोखाखौनो गोबां जानो हाग्रा जालांबाय आरो
औ नोंथांजों आंजों एखेयानो जायोफ्रामो होमबा
औ नोंथां
औ औ नोंथाङा ओरैनो ओ औ
औ
दे बुं
अ नोंथाङाथ' बिदिबा बे संनायनि बादै मिथिया थैब्लाबो जानायावनो गोथाव थावैखौ नोंथाङा हमदांनानै मोनजोबबाय आरो नङा होमबा
औ औ ओरैनो दों
औ औ दा जेनेबा आंनि बुंनायजों नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनाङि ओ नारजि अमानि बेलायाव नारजि खांख्राइनि बेलायाव बेफोरखौबो गोबां बाथ्राखौनो आंनि दारैनो मि मिथिजोबनाय जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ओ आंनो नारजिजों अमा आरो खांख्राइ बायदिसिना नारजिखौ मा माबायदि खालामनानै जों जानो हायो आंनो नोंथाङा रेसिपि होनायनि थाखाय ओ गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां टाइमाबबो जाना फैबाय दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां
औ औ दे
गोजोन्थों
गोजोन्थों